हेलौ
औ
मा खालामदों नोंथां?
थां नै जिरायनानै दं।
ए ओंखाम
हा
ओंखाम ओंख्रिफ्रा मा मा ओंख्रि जा
ओंखाम ओंखिफ्रा जेबो गैथ'वा
दाब दाबो जायाखै नामा?
जाथ'वाखै जेबो
ए
ओमफाय मोनाबाय नामा नोंसिनथिं जोंथिं जोंथिं सानानो दाबो हाबाब्रा माला सान हाबो सानगासिनो आं। माब मालाबानो?
औ
ए
ए
सोमजों गुफुरजों मा फाराग दं खोन्थालाय आंनो?
गोसोमा बे गोसोमानो गुफुरा बे गुफुरानो फारागथियालाय मा जेनेबा मोनसे मुवानि बिदिन्थि हो होनोसै।
उ
जेरै ओ माखासे गस्लाफ्रा गोस सोम जायोना आरो गुफुर माने फाराग दंलै माब्रै हो बांद्राय बिदिन्थिजों बेखेवनो रोङालै आङो।
उ उम ओमफाय नों माखौ जेनेबा र' ओमफाय माबा मा होनो खोनाबाय? माबाखौ बोरै फियोलै खोनाबाय बोरमाखौ मा मारै फियो बोरमाखौ
बोरमाखौथ' न'आव नों आराम बोरमायालाय जेबो नङालै न'आव आराम थाबाय थाबानो मालाय दुब्लियाव दोनानै दोनहैबानो गांसो जाबाय थागोन बांद्राय आरो बांद्राय सान्दुं खरायावल' खानो नाङा आरो माने बांद्राय सान्दुंखौ सहायनो हाया बे मोसौ फोरबादि
उ उ उ
इसे सायायाव नायनानै दोननांगौ आरो आरो नै नोङो नै ओरै मोसौआ मोसौआ एसे दिसथाब होयोलै बोरमाया दिसथाब होयो होनाया। बांद्राय माबा मैगं थाइगं हगारोबा बोरमाखौ हगारसारोबा माने माबाखौ जाजोबगोनना बेसोर मैगं थाइगंखौ। मैगं थाइगं मानसिनि बिराद खहा खालामो। बोरमाया। बेखायनो आंनि मथैबा बे मोनसे
औ
सोरगिदिं बेरा होनानै एसे गुवार हायाव सोरगिदिं बेरा होनानै माने बेखौ बेरानि सि यावनो ओरैनो हारसिंनो उदां नागारनानै दोनबाय थायोबा माने मोजां जायो। आदार खौल' सम थै होबाय थादो।
औ
जामुंफोरखौ जामुंफोरफोरखौ सम मथे होबाय जायोब्ला मोजां जायो आरो मोजां बिराद बोरमायाबो फिसिनो रोङोबा बिराद मोजां। बिराद रां फैयो। मोसौआबो फैयो मोसौआआबो मानो फैया जानो सैमाया माने माखासे जोंनि न'खराव मोनायाव माखासे दुथां मानसिफ्रा बेरायो नालाय मोनायाव। बे माने माखासे मुवा बेसादखौ खावनानै लानानै थाङो नालाय। बेखौ होबथानो होबथ थाब आरो बिसोर सैमाफोर थायोबा सैमाफोर थायोबा एसे मोजां जायो आरो। ओ माने सोंनानै सै आं बे मानसिफोरखौ सैमाया अरनो नागिरोना सोङोना दावराव जायो। बेयाव नों न'खरनि मानसिफ्रा सिरि मोनो। आनदास मोनो आरो सिरि मोननानै माने सोर फैयदों सोर मादों ओंखारनानै नायो।
उ उम
बिराद मोजां आरो फिसिनो रोङोबा ओमफ्राय बिदि जायो औ। जोथोनबो लानांगौआ नलाय बेबो नङाबा खारो ओमफ्राय जोंनाबो मासे खारजाबाय गैया एबार गोदानसो लाफिन सिननांसिगौ।
ए जोंनाबो गैयालै माबा पेरालाइस जानाय बादि जानानै थाबाय, माबा थाबायनो हायै हायै जानानै थाबाय आरो बुस्थुआ माने जायो हायो ओमफ्राय दाबो सोंनो हायो सोंनायालाय। खारनोबो हायो बे खारनाय समाव जायो। ओमफाय बे दलर थानाय समावसो एसे मावो आरो जि माबा जेनेबा खारबाय थानाय समाव जेबो जाया। आबायावसो उनावसो ओरैनो थानायलल' थानायावसो मावो। ओमफाय ओरै खारला बायबा जेबो फाथा मोना।
सुनां सै जोंना सैमाया मानि थाखाय खारगोन बै बुजिनानै मोनासै आं।
ए ओंखामा जायाखैदां मोनजानाया मोजां मोनजायाखैदां? नङाबा नङाबा दस्रा दस्रा सैमा लाबो हैदोंमोनदां?
दस्रा सैमा लाबोआखैलै बुस्थुआ बोरै खारखोथाय माने एसे ओंखामा ओंखाम होनायफोरा बारा थिग जायाखैमोन जानायालाय, बाय बे समावनो खारदों। बारा थिग जायाखैमोन। माने दस्रानाव बुरजा बुरजा मोनदावबाय बे दसानाव। ओ ओ आं मानसिजोंलाय मोजांथारमोन। बिदि समाव बिदिनो जादोंमोनदां माखासे समाव। औ जाथियाव गै जाब्राब ओ औ औ
उम ओमफाय मोसौरि जों मा मा मोनो? मोसौखौ फाननानै जा जिखो मोसौखौ फिसिनानै जों मा मा खामो खालामनो हायो दा?
उम मोसौ खौथ' फिसिनानै जों माखासे जोंनि खैफोद समाव, औ
खा फालाव गोलैदों मोसौ दे खोन्थादो आंनो।
आदसा आंनि खबर ओरैनो मोसौ मोसौआ जाहैबाय जोंनि जों न'खराव फिसियो मोसौखौ। जोंनि हिन्दु धोरोमनि हिन्दु धोरोमनि मोनसे मोसौआ मोनसे लोखि बायदि आरो मोसौनिफ्राय जों गाय खेर मोनबाय गाइखेरखौ जों साह लोंबाय साह बानायनानै ओमफाय बे जों गाइखेरखौ फाननो बो हाबाय आरो साह साह फुदुंनानै फानोबाथ साबसिनबाव गाय गायखेर गाय गोजा फाननायनिख्रुइ साहा बानायनानै फाननाया बिराद मोजां माने जि फिसा
ओम
मोनसे फिसा माबायावनो लोंग्रा हाबावनो जोङो जि मोनो जि रां मोनो होमबा नों गाइखेर गायखेर से माबाखौ गाइखेर आधा खिजिखौ जोङो साहा फुदुंनानै ओ से केजिखौ जोङो जुदि साह फुदुंनानै फानोबा जोङो गोबां फैसा खामायनो हायो माबा रां खामायना हायो माने से केजि गाइखेर आव जोङो फानोबा दा द'जि रांल मोनो दजि रां बा स्निजि रां जुदि नों साह जों साह बानायनानै फुदुंनानै जुदि बाजारफ्राव फानोबा
जेनेबा से से से केजिखौनो जोङो जेनेबा खाप स थामजि खाप बानायनो हायोबा थाइबा खरिबाबो बांसिन थामजिथ' नङा जेनेबा दस थाखा खरिबा बो जोङो जि खरिबाबोथ' साब जि सो लाखायो दाना
औ जिसो लाजोबखायो होमबा जों जेनेबा नों माबाखौनो लादो नैजि खापखौनो लादो जेनेबा से से खिजि गाइखे बे से केजि गाइखेराव जोङो जुदि बे नैजि काप सा बानायनानै फाननो हायोबा जों नैजौ रां मोनो।
औ औ होमबा नोङो नैजौआव जेनेबा द'जिखौ दाननानै गारोबाबो नों से-सेजौ ब्रैजि मोनो ना।
फा।
औ आरो जुदि नोङो ओ थामजि कापफोर बानाय हायोबा नैजिबा कापफोर
नैजिबा कापफोरबालाय नैजौ नैजौ बाजि नैजौ नैजौ बाजिब्रा जुदि नों नैजि बा बानायोबा आरो नैजि काप बानायोबा नोङो नैजौ रां उम जेनेबा नों बैखौ माबाबो दानदो औ जेनेबा गाइखेर गाइखेरखौ जों दस्रानिफ्राय दस्रा सुबुंनिफ्राय बा बायनानै लाबोनायाव जों जि द'जि रांआव
औ बेबो मोनसे ओमफ्राय जेनेबा सा फादनिबो सि सिनिनिबो एसे दानबावबाय आरो।
एसे दानबाय औ बेफोरनि दानबाय जेनेबा लों कापनिबो एसे दानबाय
उम उम उम। जेनेबा नों खावसे दानानैथ' जेनेबा जेनेबा बिदिनो मेरला मोनो लाब दङ'।
लाब दङ' लोंहोनो हायोबा लाब दङ'। बिराद मोजां बे मोनसे आरो नों औ।
बै माल फुवा आलु सब बिसोरनिफ्राय
औ लाब दंसिनो आरो नों नै बुंनो थाङोबा आरो नों नै जोङो साहाखौ साहाखौ जोङो सुबुंफ्रा लोङा होननानै थानो हाखाया लोङा थानोहाखाया माने लोंथारखायो खि लोंथारखायो आरो नों आजिखालिथ' एसे दस्राफोराव गुबुनफ्राव एसे फरायनानै आरामसे माबा मोनसे फरायनानै सोलोंनानै लानानै आरो जुदि नों बाजारफ्राव दखान होनानै जुदि नों फाननानै रां खामायनो हायोबा बिराद मोजां मुलाम्फा जाबावो जोंहा। माने नोंनाव नोंखौ गोथाव होननानै बिराद नों गोथाव होननानै नों सानैनि गोथाव होननानै लोंहोदावबा गासिबो बे माने बैनासो बिराद गोथावलै साहाया थ' बैयाव लोंहैसै बेफोरबायदि होननाय जायो आरो माने फार्स्टआवथ' नों फार्स्टआवथ' नोङो फार्स्ट जुरिजेननायावथ' नोङो एसे एनैया होनजाखागोन आरो।
उम।
फैनाय सुबुंफोर फैनायफ्रा माने नों मोनफ्रोमबो बिदि माखासे माबायाव बिदि बायलाय फाननाय माबायाव बेफार फालांगियाव जोङो फास जुरि जेननायाव बांद्राय मुलाम्फा मोनखाया आरो माने एसेया लस जायो। खहा जायो आरो इसिया माने लासैसो लासैसो मुलाम्फाया बारायलांनानै गोजौ थाङो आरो।
उम उम उम।
माने जोंना माखासे धैज' गोयै उन्दै माखासे सुबुं धैज' थायाना बे समावनो माने खहा जाबाथाय खहा जाब खहाखौल' सानबाय थायो माने उननिखौ साना एसेबो। माने फास खुलिजेनायावलाय इसे खहा जाखागोन।
उम उम उम।
बेखो बुजिनानै लाया रावबो
एह उम उम। नोंसिनाबो नोंसिनाबो माबाया फंबाया माबा मोनबाय नामा? ओ जिदाइन माबानि बोसो बो-बो-बोसोर बारा जाबायमोनना जिदाइन बारबाय दा?
जिदाइन जा हांहां जाथ'वाखै। जिद' जिद' हाबल जादों
नोङो बिनि बिनिजोंबो आरजिनो हायोमोन ना बिनि मबेल माबा फनजोंबो जामबुंजोंबो हायोबा बानायोबा
बानायनोथ' हायो ओमफाय नाथाय
हाफ मोजांथारमोन नोंना
बियो जायाखैना बैसोआनो जायाखैना।
नों न'ङारा नोंनिजोंसो
र'आंनि आंनि माबाजों
औ मोननै बानाय हायोमोन।
हानो हागौमोन आं ओमफ्राय आं आं आंनिजोंनो फोजोबनो हायाखै आरो बिनिजों बोरै सानदों आरो माने।
माबाजों जेनेबा नोंनि बिनि फंबा माबा फंबायनि नङाबा बि आइ आफा नोंसिनि आइ आफा आफा आफानिजों बिसिनि माबा खौ होनो हायो नाम्बारफोरखौ बै बुस्थुफोरखौ होनो हाबाय दकुमेन्सफोरखौ
मोनसेखौ होनो हायो औ जेनेबा न'आवनो रायलायनो हायोमोन आरो।
औ औ।
आंजों बिसिनिजों। बाहाय
मा होनदों
नों बानायदों बेबायदि
आं बिदि बानायाखिसेै
दे आंबो बानायनोसै नांलालै औ नांलालै आंनोबो आं गाव बे आरो जोंना बेबायदि होखानाय नङा
उम उम उम। नोंना आथिङाव खोमोन दंना गैयाब्रा हो आथिङाव खोमोन रज'यो ना रजआ नोंना आंना खोमोनानो नोगोर दं।
है नङा
ए
ओइ दिनै जोलुर गेलेआखै नामा
जों गेलेदों। गेलेदों नों मानो फैया आइया नोंखौथ' मैया मोनसे बुस्थु लाबो फानो थिनदोंमोन ना दिनै गैलालै आं गैला आं दिनै नै दा ओंख्रिया बेनो जाखागौमोन।
समखौनो मोनासै आं निमाहा होदो
आ जा उम उम जेबो नङा दे जा मोजां दै गांदों
ओइ औ फैबाय था दे दे होमबालाय
दै लोंस्लायस्लाय जौखौनो लोंनोसै खोमालै दिनै आसोल
जायो दे।
गो-गोजा खालारनिखौ लोंसै ने
औ जायो।
दे लाबो दे
औ जागोन दे थांगांगासिनो दे औ औ दे दे दे।